हेल' औ
औ दा आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों।
औ सावरायनो औ। हा-हागोन दे सावरायनो ओ
बेनो जाहैबाय जोंहा मिथिंगायाव मिथिंगायारि खनि सम्फद
औ
मिथिंगायारि खनि सम्पद होनोब्लाथ' जों बयबो मिथियो आथिखालनि सुबुंफोरा गथ' गथाइ गासिबो मिथिजोबसै माने मिथिंगायारि सम्पद होनबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
मिथिंगायाव मोननाय सम्पदखौ मोननै बाहागोआव रानदों जेरै रिनिउवबोल आरो नन रिनिउवबोल रिनिवेलबो जाहैबाय माने जाय सम्फद खौ जों खेनसे बाहायखांनायनि उनाव आरो गुबुन खेनसे बा गले गले बाहायफिनबाय थानो हायो बेफोरबायदि सम्पदखौ जोङो माने फोदान जाफिनग्रा सम्पद होनना बुङो आरो खायफा बायदिया ओरैबायदि सम्पद दं माने खेबसे बाहायखांबानो बेखौ आरो फिन गोदानै बाहायफिननो हाया माने खेनसे बाहायखांबाय आरो बे जोबनानै थांबाय।
नंगौ औ
फोदांजाफिनग्रा सम्पदखौथ' बांसिन मेगनजों नुयो खाथि खालायावनो नुयो।
नंगौ
जेरैहाय फिफां-लाइफां फांसे फिफां लाइफांखौ जोङो फिफां-लाइफांआबो जोंनि मोनसे सम्पद नङा होमबा?
औ नंगौ
फोरखौहाय जोङो खोनसे दानखांनायनि बेनिफ्राय गुदिनिफ्राय आरो खेबसेबाव गोदानै खिलिफिनबावो दानो खिलिफिनबावो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
औ बेफोरनो जाबाय जोंहा फोदानजाफिनग्रा आरो दंबावो बिदिनो माने खोमसे बाहायनानै फोजोबनो हायै होनोब्ला साननिफ्राय मोननाय बिदुं बार बैफोरबायदिखौनो जोङो माने खोनसे बाहायखांनानै आरो गले-गले बाहाय बेफोरखौनो जाहैबाय जोंनि फोदान जाफिन आरो जों बेफोरखौ सानफ्रोमबो जोंनि मे मेगनजों बा गोसोजों मोनदांनो हायो साननि दुंनाय बार बेफोरखौ जों मोनदांनो हायो
नंगौ
औ आरोबाव जोंहा बैफोर जायखौ होनो फोदान जायि बैफोर सम्पदखौ जोङो माने सोदांनानैसो मोनो होननानै बुंनांगोन माने हाजो सिङाव थायो बेफोर सम्पदफोरा
नंगौ
फ्राय दिहुननानै बेखौहाय सोदांनायनि उनावसो जों मोनसे बाहायजानाय महराव फैयो आरो बेफोरो खेनसे बायखांबानो जोबनानै थाङो आरो आर ना माने बिनिफ्रायानो ओंखारफिना जायखौ जों गंसे जोङो माने बेफोरखौहाय पेट्रल डिजेल बेफोरबायदि मुं होननानै मोनथिनो मोनो आरो बेफोरबायादि सम्पदखौहाय खैला खैलाखौबोथ' जों हा सिंनिफ्राय जावनानैसो मोनो नङा होमबा
नंगौ
ओ आरो बिदिनो सना रुफा थामा बैफोरबो माने हा सिङावसो थाजोबो बैफोरखौबो हानिफ्रायसो जावनानै माने सा बिगियानगिरिफ्रा
नोंथांनिखौ खोनानो मोनाखै नेट प्रब्लेम जादों खोमा थाब थादों
अ जानो हागोन खोनाबायना नोंथां
औ खोनाबाय दे
बैफोरबायदि हासिंनि सम्फदखौहाय हारसिंनिफ्राय जावनानै बैगियानगिरिफ्रा माने सोदांसालिसिम लाबोयो आरोना नोंथां
नंगौ
औ लाबोनायनि उनावहायसो माने सोदांसालिनियावहाय सोदांनानै गोबां रोखोमनि दिहुनो जेरै पेट्रल डिजेल आलादा-आलादा दिहुननानै केरासिन मुंफोरखौ आला दा नङा होमबा नेथा बेफोरखौनो बुङो आरोना बिगियानगिरिफोरा आलादा-आलादा खालाम लाबोयो आरो बिदिनो थिग बेबायदिनो गोबां दङ नोंथां दा दांनायाव आरोबाव माबाफोर दंबावो जानो हागौ मिथिनायावहाय ए बिजिरनानै होदो नामा
औ ओ खनि होननानै बुङोबा ओ बुङोब्लाथ' बेफोरनो बिथाङा जेरै माखासेफोरखौ ओ फोरमायलांबाय। जोङो जायखौ माने ओ हा सिंनिफ्राय मोननो हायो आरो जायखौ नोंथाङा बुंदोंमोन माने सोदांजानाय आरो सोदांजायि जाय मुवाखौ जोङो ओ मोननानै माने बाहायलांबाय थायोब्ला माने जोबलाङो बा बियो ओ बिनिफ्राय मोनफिना बेखौनो जोङो ओ सोदांजायो होननानै मिथियो बा जाय बुस्थुआ माने बाहायब्लाबो जोबा जोङो बेखौ माने बाहायफिनबाय थानो हायो गले गले बाहायनो मोनो। बेखौ जोङो ओ सुदांजानाय होननानै जोङो मिथिनानै मोनो। थिग ओ बे बेफोरनि ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ गोबां मोननो हायो जेरै खैला ओ थाव लोगोसे जोङो ओ बुंनो थाङोबा जोङो बै दै ओ संख्रि संख्रियाबो मोनसे खनियानो जोङो दैमानिफ्राय जोङो मोननो हायो बेखौ लैथोनिफ्राय।
नंगौ
बेबायदिनो जोङो माखासे धाथुफोर मोननो हायो हा सिंनिफ्राय।
गौ
ओ थिग बेबायदिनो जों जोंनि बे खनि मोननाय मुवा जायगा होनोब्ला जोंनि एसियानिनो गिबिसिन जेरै दिगबययाव जोङो बेखौ मख'नो हायो बेनिफ्राय जोंहा ओ गोबां खनिमुवा दिहुननायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ बेनिफ्राय दिहुन्नानै जोङो बायदिसिना थाव जेरै पेट्रल केरासिन दिडिजेल बेफोरबायदि थाव बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जोंनि भारत हादराव ओ बाहायनायनि अनगायैबो जोङो बेखौ गुबुन गुबुनाव जों लांनायखौ बा बाहाय हरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदि
जोंहा आसामाव गोबां बिदि सोदांसालिबो दंसै दा। बिदि गिदिर फिसानो खायफा जोंनि ओनसोलाव ओरैजाय बङाइगाव रिफाइनारि आथिखालनि मुगायाव बेखौ आइ अ सि एल होननानै मिथियो। बेफोराव माने थावखौ सोदाङो बेनिफ्राय सोद दांनानै आरो गुबुन गुबुन जायगासिम दैथायनानै गुबुन गुबुन गाब होनो लांफिनबावो बेनिफ्राय माने सोदांनाय समावहाय बियो माने ओरैनो दै बायदिसो जायो नालाय नाथाय बेखौहाय सिनायनो थाखाय आरो बेखौ गाब होनो गोनां जायो आरो बेहाय नङाबा मोदोमनाय होनो बा मोनामनाय माबा मोनसे मोनसे लागाय देरनाय जायो जाहाथे बियो मोनामनाय लोगो लोगो मोन जोंनाव मोनदांनाय लोगो लोगोनो अ बेेयो पेट्रल अबे मोनसे डिजेल बा मोनसे केरासिन होननानै जों सिनायनो हायो। बेफोरबायदि मोनसे माने बेहाय लागायदेरबावो आरोना। बेबायदि आरो था होनबाय दिपगय नोंगौ बिसोरावबो दङ सोदांसालि आरो नुमलिगर बेहायबो दङ माने गोबां दंसोयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय।
नंगौ।
औ। आरो गुबुन जायगाफोराव बेनिफ्राय बांसिन दंबावो जेरैजाय इरान बेफोरावहाय बांसिन दंबावो जोंनि जोंनि भारत हादरनिफ्राय बेफोराव बांसिन बेफोरबायदि खनियारि मुवाखौ मोनो आरो बेफोरनिफ्राय जोंनिसिम लाबोयो। जाय मुवाया जोंनायाव गैया बेखौ जों गुबुननिफ्राय लाबोनोथ' गोनां जाखागोन। मानो होमबा आथिखालावहाय गारि मथर सालायनायनि अनजिमाया बांबाय गासिबो खनि मुवाजों खारो बैफोर इन्जिन फोर गारिया फिसानिफ्राय लानाय गिदिरसिम पेट्रलजों खार आरो जाय आरो गिदिर गिदिर इन्जिन बिसोरो दिडिजेलजों खारो आरो जोंहा बिरखं हेलिकप्टार बिदि एर'प्लेन सालायनोबाबो गोबां बिबांनि खनि मुवा नांगौ
उम।
बेजों लोगोसे आथिखालाव खायफाया मोब्लिबजों खारनायबो दिहुनबाय नाथाय मोब्लिब दिहुननोबो जोंहा खनि मुवा नांगौ नङा होमबा? खै दैजों दैखौहाय माने साखांनानैसो बिनिफ्राय मोब्लिब सोमजिहोयो बे साखांनो थाखाय गोबां बिबांनि खैला सावनाय जायो बे खैलाया जोंहा कनि मुवा हा सिंनिफ्राय मोननाय।
औ।
बेफोरबायदि माने जोंहा गोबां खनि मुवानि जोंनि जिउ खुंनायाव गोनां जायो आरो जोंनि खनि मुवा न नि अनगायै माने थांनानै थानो हायाखौबो बुंनो हागोन। मिथिंगायारि सम फथ जायफोरा जेनेबा फोदान जायो। बैफोरखौबोथ' जों सानफ्रामबो जोंनि जिउआव गलेब गलेब बाहायबाय थायो। माने दिनैथाय बेखौ बाहायाखै बेखौबो बुंङोब्ला जों गोरोन्थि जानायनङा माने जों बिनि अनगायै थांनानै थानायानो जाया। मासे मानसि न' दा न'खरावहाय दंफांनिफ्राय लानानै गासिबो मुवाफोरा जेरै बालास सिमेन्ट, अन्थाइ बैफोर मिथिंगायाव मोनजोबनाय बेफोर गासिबो मिथिंगानि सम्पद। जों बेफोरखौ मिथिंगायानिफ्रायनो बुथुमनानै बिदिनो गाव गावनि जोंनि सुबुं माहारिफोरा गावनि मेलेमजोंहाय मोनसे मोनसे दााथथाय महर होनानै जों बेखौ बान बाहायजाथाव साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनानै जों मिथिंगानि सम्पदखौ बाहायबोगासिनो दङ
औ।
दा बिदिबा नोंथां नोंथाङा फंनैसो बुंनानै बे आयदानि सावरायनायखौ फोजोब
ओ। बेबायदिनो जोङो मोनसे समाव जोंना खनि होनना बुङोब्ला जोङो बै खैलाया जोबोद गाहायमोन मानोना जों बै मोनसे समावहा जोङो थावजों खारनाय माखासे इन्जिनफोर जोङो रेलफोर बेफोरबायदि इन्जिनखौबो जोङो खैलाजोंनो बाहायोमोन लोगोसे आरो मोनसे समाव गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बा एसे ओ दारिमिन कारखाना बेफोरावबो जोङो खैला बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। मानो मानोना मोनसे गोदोनि समाव जोङो बेफोरबायदि मोब्लिबारि माखासे इन्जिन एबा अर सावनायखौ जोङो मोब्लिबजों सावनायखौ जों नुनो मोनामोन बिनि थाखायनो जोङो गोबां समाव माबा मोनसे बानायनो बा सावनो फुदुंनो गुदुं खालामनो थाखाय जोङो बे खैलाखौनो बाहायोमोन माने खैलायानो गाहायमोन आरो मोनफ्रोम बिथिङावनो माने गोनांथार खैलाखौ होनोब्ला बिनि उनाव जोङो फैयै फैयै दायो जोङो थाव जेरै थावा माने गाहाय जाहैबाय जोंनो थावखौ नांथारगौ जोंनो गारि गारि बा बिरखं जाहाज बेफोरबायदिनो मोनफ्रोम बेनि बेलायावनो जोङो थावजोंसो
औ
सालायनो हायो एबा जों इन्जिनफोरखौ सालायनो हानाय बेफोरो माने जानानै फैयो बेनिखायनो खनि मुवाया जोंनो गोनांथार आरो माने माखासे जुदि जोङो बे खनि मुवाखौ जोङो रैखाथिबो होनो नांगोन मानोना जोङो बांद्राय नांगौनि बारा बाहायोब्ला बेफोर माखासे खनिफ्रा जोबलांगोन जों उनावहा नागिरब्लाबो जोङो बेखौ मोननो थांनाय नङा बेनिखायनो हायोब्ला जोङो रैखाथि